औ।
नोंथांनि सिम सेटआवनो गोजोन हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो सानजौफुनि गोजोन हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय।
मोनसे टपिक लानानै। जों सावरायनाय जागोन। बे टपिकआनो जाबाय मिथिंगा
औ।
जों मिथिंगा होनोब्ला जों बयबो मिथिखायो। मिथिंगायाव जों बेबायदिनो दंफां-लाइफां। गोबां रोखोमनि बिफांफोर नुनो मोनो। गोबां रोखोमनि बिलाइफोरबो नुनो मोनो माखासे बेबायदि बिलाइ। फोर जारे थायो आरो माखासे बिलाइफोरा बेबायदिनो गोथां गाबनि बेबायदि थायो बाथ' गाबनि थायो। बेफोर गोबां रोखोमनि बिलाइफोरबो थायो आरो माखासे बिलाइफोरा बेबायदिनो फिसा गुस सिब जायो आरो माखासे बिलाइफोरा गेदेर गुवार जायो। गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांफोरखौबो जों नुनो मोनो बिलाइफोरखौबो जों नुनो मोनो। माखासे बिफांफोरा गेदेर जायो आरो। माखासे बेबायदिनो बिफांफोरा फिसा जाथ बेफोर गेदेरफोरा। बे गुबुन गुबुन बिफांनि थाखाय गोबां बेबायदि बिफांफोरा बेलेग बेलेग बेबायदि। बिबारफोरबो आरो बेलेग बेलेग बेबायदिनो बिथाइफोरबो थायो गासिबो बिफांफोरानो। एखे रोखोमनि फिथाइ थाया। गोबां रोखोमनि बिथाइफोर थायो आरो गुबुन गुबुन बिफांफोरनि थाखाय गोबां गुबुन गुबुन बिबारफोरबो। जों बारनायखौ जों नुनो मोनो। गोबां जों मिथिंगायाव गोबां रोखोमनि। बिलाइफोर बिफां लाइफांफोरखौ जों नुनो मोनो आरो मिथिंगायाव समायहोनो थाखाय। बेबायदिनो गोबां जिब जुनारफोरबो दङ आरो। जिउ गोनां जिउ गैयि गासैबो बेबायदिनो मिथिंगायाव गोग्लैयो। मिथिंगायाव बेबायदिनो बिबारफोरा गोबां रोखोमनि थायो जेरै गामो गोथां। गुफुर गोजा गलाबि गुबुन गुबुन बेबायदि गाबफोरनि बिबारफोरखौ जों। मिथिंगायावदि नुनो मोनो मिथिंगा होनोब्ला जों मिथियो जों बयबो जेरै दैमा दै। हाजो हायेन गोबां बिदिनो जों समायना रमायना ओ बिफां लाइफांफोरखौ दैमा दैसाफोरखौ जों नुनो मोनो
हाजो बुङोब्ला जोङो बयबो मिथिखायो गोजौ जायगा बिदिनो हाब्रा हायो गोबां गोजौ बेखायनो जों बेखौ हाजो बुंनाय जायो आरो हायेन हायेना जाबाय बिदिनो समान बेबायदि जायगाखौ जों हायेन बुंनाय जायो हाजो हायेन बिफां लाइफां जिब जुनार जिउ गोनां जिउ गैयि गासैबो बेबायदिनो मिथिंगायाव बेबायदि गोलैयो
औ नंगौ जोङो मिथिंगानि बागै गोबां सावरायनो हायो आरो बेफोरबायदिहैनो जोङो गोबां बिदिनो जिब जुनारफोरखौ खौबो जों सावरायफानो हायो आरो मिथिंगाखौ बुङो जोङो सावरायजोबनो हाया मिथिंगानि महरानो मिथिं माबायदि समायना जों बेखौ खोनसे जोंनिगिदिं नायबानो जोङो मोन हमदांनो हायो हायो जेब्ला जोङो
गामि गांखं बर' गामिफोराव थाङो अब्ला जोंङो मिथिंगानि समायनायखौ बर'नि थोरिनि न हानि न' बे बेफोरबायदि जों जोङो गोबां समायनायखौसिननायखौ जों नुनो मोनो दैमा दैसा हाजो हाला बिफां लाइफां जिब जुनार गासैखौ लाफानानैसो बियो मोनसे मिथिं गा बे मिथिंगाखौ गोजाननिफ्राय नायोब्ला जोंङो हाजोफोरखौ जेरै समायना नुयो बिदि बिदिनो खाथियाव थांब्ला जों हाजोफ्राव जेरै अन्थाइफ्रा लुंगा लुंगि थायो हाजो फ्रा गुगानायफ्रा बिदिनो खरां गोजौ गाहाय जानानै थायो बेबायदिनो मिथिंगायाबो गामि गांखनफोरनि मिथिं बो बिदिनो जोंनि मिथिंगाखौबो जोङो जेब्ला जोङो गुदियाव जोङो नायो अब्ला जोङो नुनो मोनो गोबां बिदिनो
बायदि रोखोमनि जेंना जेंसिजों आबुं मिथिंगानि जेंना जेंसि होनोब्ला मिथिंगानि बे
मिथिंगानि बारहुंखाफोरजों बिफां बायनानै बिदि जायगाफोरखौ नस्थ' खालामनानै आरो न' बांफोरखौ सेफायना होनाय बेफोरबायदिखौ नायोब्ला गोजाननिफ्राय नायोब्ला मिथिंगाया समायना नाथाय मारैब्रा नायोब्ला बि मिथिंगाया मारैबा गिद थावना बेफोरबायदिहै जोङो बेफोरखौ मोननो हायो आरो सावरायनो हायो गोबां बाथ्रा बाथ्राफोरखौ जों सावरायबावनो हायो होमब्लाबो जोङो मिथिंगानियाव जोङो बेफोरबायदि बार दै हा
आरो मेनानो जाबाय दै बेफोरखौ जों सावरायनांथारगौ जायो
औ नंगौ दैयानो जों सुबुं माहारिनि एबा मिथिंगानि गुदि दै गैयाब्ला बिफां लाइफां जिउ गोनां जिउ गैयि जों माब्लाबाबो जों मिथिंगायाव जों थांनानै थानो हानाय नङा बेखायनो दैयानो गुदि जोंनि
नंगौ जोङो बेफोरनि गेजेरजों मिथिंगानि सोमोन्दै गोबां गुवार सावरायनो हायो मिथिंगानि जोङो गोबां बाथ्राफोरखौनो बुंनो हायो मिथिंगानि जोङो जेबो गाबनि गुमुरखौ जोङो मिथिंगाया बायदि बायदि गाबनि थायो जेराव गोथां गोमो निला गास जेबो थायो जों बिसोरजों गासै गाबजोंसो बियो मोनसे मिथिंगा बेनिखायनो मिथिंगानि। गाबखौ जोङो मोनसे गाबनि मुं लानानै मिथिंगाया आमुग गाबनि बा थुमुग गाबनिनानै डायरेक्ट जोङो बुंनो हाया।
औ नंगौ जों मिथिंगाखौ मोनसेल' गाबनि बुङोब्ला जोंहा गोरोन्थि जागोन माने मानो होनोब्ला मिथिंगायाव गोबां रोखोमनि गोबां बायदि बायदि गाबफोरखौ जों। नुनो मोनो जोंनि सोरगिदिं थानायखौ जों नायोब्लानो जों नुनो मोनगोन बेनिखायनो जों मोनसे मोनसे गाबजों बेबायदिनो बुंनो हाया जोंहा मोनसे गाब दों बुङोब्ला जोंहा गोरोन्थि जागोन
औ जोङो बेबायदियैनो जोङो मिथिंगानि गोबां बाथ्राफोरखौ सावरायबावनो हायो मिथिंगाया। सोलाय सुला बा गुस्लाय सुला मिथिंगाया सोलायबाय थायो मारै मारै। सोलायो जों बेफोरखौबो जों सावरायनो हायो मिथिंगाया मारै सोलायो होनोब्ला जोंहा। अखा दैबाना बारहुंखा फैनानै जोंहा हाजोफ्रा गुगायो बेफोर बायदि मिथिंगानि नुथायफोरा जोंहा सोलायो आरो दैफोर खुरखानानै दैनि लामाफोरा गुब गुबुनथिं थांनायानो गुबुनथिं थांनानै बिदि मिथिंगानिखौ सोलायहोयो आरो गोबां। बिफांफोरा बायनानै लांदां जानानै बा गोबां गोदान गोदान बिफांफोर सोरजिनानै मिथिंगानि मुं। महर सोलाय होबाय थायो बे बायदियैनो
बेबायदि
मिथिंगानि इसां समायना नुथाइफोरखौ जोङो। रायजो सावरायनो हायो बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसैदां? दोनथ'नाय जाबाय।
औ दे।